औ खोनादों। खोनादों खोनागासिनो दङ'।
आं औ आंबो खोनागासिनो नोंथां औ आंनिया नोंथांजों मोनसे टपिक सावरायनो थाखाय हरदोंमोन।नोंथाङा टाइम होनो हागोन ना आं नो
औ टाइम होनो हागोन। आंथ' दा फ्रियै दंथ'यो नोंथाङा मा सावरायनो गोनां सावरायनो हागोन। ए नों थाङा आयदाखौ बुंदो।
गेलेनाय, गेलेनायनि सोमोन्दै सावरायलायनो साननानै हरनाय जादोंमोन आङो
औ औ दे जागाय जागोन
गेलेनाय गेलेनाय होनबाथ' जों बयबो मिथिखायो नङा होमबाना
औ मिथिखायो बयबो मिथिगौ बयबो गेलेखायो नालाय
गेलेयोब्ला जा आहा मा मुलाम्फा जायो आरो मा मा माबा जायो खहा जायो बेखौ सावरायलायनोसै नङा होमबा ना? जों साफ्रोमबो माने फरायसाफोरखौ बुंसै आङो जों फरायनायजों लोगोसे जोंहा खेला गेलेनाय बेखौबो समान समान लांफानांगौ माने जों फरायनायजोंल थांबा जाया माने जों देहाखौबो गोगो माने सावस्रि मोजां लाखिनो थाखाय जों समाव फरायबाय फरायनांगौ समाव आरो बेलासि सम समाव जों फोथाराव थांनानै लोगोफोरजों दसे देहाखौ थै खसार होनो थाखाय जों खेला गेलेनायाबो जोंनि देहानि थाखाय जोबोर गोनां नङा होमब ना
औ नंगौ
बिदिनो जोङो फोथाराव थांनानै गेलेखांनानै जोंहा बिदिनो फैफिननानै बिदिनो टाइमाव जों बिजाब फरायदो आरो बेनि उनाव ओमफ्राय बिदिनो जोङो फोथाराव जोङो लोगो फोरजों अनेक रोखोमनि खेला थायो नालाय। बिदिनो नों काबादि काबादि गेलेहैनो हाबाय बा फुटबल बा भलिबल बेबायदि आरो मोनसे मोनसे ओमफ्राय बिदिनो
आ नोंथां आं मोनसे नोंथां आं बुंनोसै ओ गेलेनायखौ जोङो मोननै रोखोमनि मोननो हायो न सिङाव गेलेनाय आरो बायजोआव गेलेनाय बुंनो थाङोब्ला गोदोनि मानसिफोरनि नङा नै दा आं बे गोदान गेलेनायखौसो बुंगासिनो गोदोनि बरफोराथ गो गोबां गेलेबोगासिनो दङ। आफ्रायनि गोदान गेलनाय बेनि बाथ्राखौसो बुंदों आङो जोङो गेलेनायखौ जों बायजोआरि गेलेनाय आरो इसिङारि गेलेनाय जों मोननै मोननो हायो। बायसार गेलेनाय होनना बुङो ब्ला जोङो फुटबल क्रिकेट भलि बल बास्केटबल काबाद दि बायदिखौ जोङो मोननो हायो। आरो इसिङारि गेलेनाय होनो ब्ला जोङो टेबोल टेनिस कारात बिनि उनाव आरो ओ सेस ओ ओ बिनि उनाल आरो लुद' आथिखालावथ' लुद'खौबो गेलेनायखौ जों माने नुयो आरो। ने बे आथिखालथ' मबाइलफोरावबो गेलेयानो ओ मबाइलावबो गेलेनायखौ जों नुनो मोनदों औ दे बिदिब्ला नोंथाङा जागायदे गेलेनायफोराव साबेसे मानसि थायो बा मायो बेफोरखौ
ओ ओरैनोथ' जों फुटबल गेलेनायाव जोंहा टिम मोनसेयाव एगार'जन एगार'जन गेलेनाय जायो ओमफ्राय बिनि उनाव साबस्टिटिउट प्लेयार बा माबा जुदि सोरबा सासेया मेंदोंब्ला बा आघाद जादोंब्ला बिसिनि जायगायाव सोरबाफोर हाबनो बा सोलायनो थाखाय जाहा माबा हेफाजाब होगिरि बा
औ औ
लोगो गेलेगिरि थायो बिसोरो माने सोलायनाय नाय जायो आरो बिसोरो साबा बा सयजोन बिदि थायो आरो
औ
टिम मोनसेयाव किपार खौ लानानै एगार जन खरै गेलेनाय जायो आरो
औ औ बे औ नोंथाङा ओ नोंथाङा फुटबल गेलाव माबायदिफोर माबाफोर नेमखान्थिफोर मानिनांगौ नङा बेफोरखौ फोरमायनो हागोन
फुटबल गेलेनायावथ' ओरैनो नियम खान्थि मानिथ थायो थानाया जेनबा ओ जों साहा थाहा बा उम बिदिनो खर'फ्राव बा मोदोमफ्राव जोनो मोना जोङो। फुटबल आवल जोनांगोन जोङो
औ फुटबल औ बे औ बे बलाव ओ नों थां बे बल आखाइफोर नांबालाय माइ फोर जायो नामा। आथिंनि अनगायै आखाइफोरा नांफ्लांबा
आखाइफ्रा नाङोब्ला जों हेन होननानै हमना लानाय जायो। माने फोनांनोमोन मोना बा दांफ्रांनो मोना आरो। बायसान्साव नाङोब्लाबो जोङो बेखौ हेन हमनानै लानाय जागोन आरो।
औ औ बेयाव आवथ जाया रावबो
आवट जाया माने जाया आरो गेलेनाय माने जायगानि माबा थायो।
औ औ बिदिनो सोरगिदिं सिमा थायो औ सोरगिदिं सिमा थाबाय सोरगिदिं सि मानि गेजेराव रा
बिदिनो दिफेन्दार थाबाय माने बेेगदार, होनो ओमफ्राय गेजेर गेलेगिरि साइद गेलेगिरि आरो गल सोगिरि। बिदि आलदा आलदा रानै रानै माबा थायो आरो
औ।
आरो भलिबलनि याव गासै गेलेगिरिफ्रा सयजन सयजन बार'जन गेलेयो । पार्टि मोनसेयाव बा हानजा मोनसे सयजोन ओमफ्राय हानजा मोनसेथिं सयजोन। आरो।
औ औ ऐ औ बे भलिबलखौथ' आखाइजोंसो गेलेयो नङा होमबा।
उम आखाइजों बुलुर गेलेनाय होननानै
औ औ बे बेनो। बेखौथ' आला आखाइजोंसो गोलैयो होमबा बेयावबोथ' आथिंफोरा नाङोबा बिदि बिदिनो माबाफोर जायोना नङा होमबा नोंथां। आथिंफोरा नांफ्लांनो हायोना हाया।
आथिंजों बे मोन मोनसे माबायाव हायो इमारजेन्सियाव। मा होनो तिनिस पयन्ट लाबोब्ला हायो आरो ।
औ औ ।
ओमफ्राय। बांसिनानो आथिखालाव आखाइजों माबा आथिंजों लानायखौ नुनो मोना आरो माने
अ अ।
जों पावल हमनानै लानायखौ नुनो मोनो आरो। ओरैनो जों गामियाव गेलेनायाव लायो लानायालाय बिदि आरो। आथिंजों माबा नांनायखौबो लायो।
औ।
ओरैनो आं नोंथांनिसिम मोनसे सोंनाय सोंनोसै।
दे सोंदो नोंथां
साह खेला गे नै जोंहा मा मा मुलाम्फा बा माबा जायो जिउआव बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनानै हरनो हागोन नामा।
औ जों औ औ औ औ नोंथां ओ जों खेला गेलेनाय खेला गेलेनायनि गेजेरजों जों गावनि देहाखौ गोगो लाखिनो हायो जों बांसिनानो एकसा साइस खालामनो सम होनो हाया आथिखालाव बयबो गोबां माने बेसट' जाना थायो नालाय बेनिखायनो। खेला गेलेनायनि गेजेरजों एक्सारस बायदि जायो आरो जों गथ'फोरखौबो जोङो खेला गेलेनो सुबिदा होनांगौ गासिबो गथ'फोराबो सम गासै गथ'फोरानो सम समान नङा खायसे खायसे गेलेनायाव बांसिन, बांसिन गोसोआ बांसिन थायो। सोरबा सावगारि आखिनाय सोरबा मोसानाय सोरबा रंजानाय मेथाइ खननाय बेफोराव एनि हाय गर फोरखौ नायनानै जायफोर गथ'फोरा गेलेनायाव मोजां बेफोर गथ'फोरखौ जों गेलेनो खाबु होनांगौ बेफोरबायदि गथ' गथ आनो इयुनाव मोजां गेलेगिरि जाहैनो हायो बुंनो थाङोब्ला जोङो फरायनाय लिरनाय फरायनायजों गिदिर मानसि जानो हाया खायसे खायसेया खेला गेलेनानैबो गिदिर मानसि जालांनाय जों नुनो मोनबोदों औ मुंदांखा औ औ औ औ औ औ।
गुबुन हादरावबो जों
औ गेलेहैनो हायो औ औ मुंदांखा जानो हायो उम उम नं औ नोंथां आरो खेला गेलेनायाव खहाबो दङ ओ मानोना खेला गेलेनायाव जोङो बांसिन बे दा हमनानै ला फुटबल गेलेनायाव जोङो बल खौल' बांसिन नोजोर होनाय जायो जों बलखौ माबायदि जों गल सोनो हागोन बेखौल' नोजोर होनाय जायो बेनि गेजेराव बल आरो नोंनि गेजेराव सोर फैदों सोर फैया बेखौ जों एसेबां नोजोर हो बाय थानाय जाया जों बलखौ बेयाव सेलाय लायनाय जायो बा मानाय जायो बेयाव नोंनि बे बलखौ जेनो नगिरनायावनो नोंनि लोगोनि बथिंबा जोफ्लाङोब्ला बबेबा जायगाफोराव माबाफोर जाफ्लाङोब्ला
नांफ्लांङोब्ला
अ एसे दुखु मोनो आरो बेनि गेजेराव ओम बबेबा जायगायाव बोरैबाफोर नांफ्लाङोबा बेयावनो टिउमार जाना थानायखौ जों नुनो मोनो इयुनाव एसे माने खहा जानायखौ जों नुनो मोनो आरो बेनो बिनि अनगायै नोंथां मा फोर गोसोआव गोलैदोंबा बुंनो हागोन।
नि बेलायावथ' मा होनबावनो माने जों नों ओरै फरायनायखौ दोनथ'नानै नों गेलेनायावल' गोसो होबाय थाबा जाया माने नों औ गेलेनायजों लोगोसे फरायनायखौबो लांफानांगोन आरो माने माने नोंनि बे सोलों थाइ गैयाबाथ' नों गेलेनायल'जोंल' जाया ना लाय माने मुलुग गाव दावगानो थाखाय बेखायनो नों सोलोंथाइखौ दोननानै गेलेनायखौल लांबाय थाबाबो खहा जागोन बायदिखौ आं नुहुरो आरो माने बेनिखायनो गेलेनायजों लोगोसे सोलोंथाइ बेखौबो लाफाथारनांगोन आरोखि आंनि बायदिब्ला उम बेनो आरो। बेनिखायनो जोङो गेलेनाय जोंल' खारबाबो जाया आरो सोलों थाइखौबो लाफानांगोन बेखौ आं सानो आरो‌।
औ औ माने गेलेनायाव जोङो गुबुन हादोरफ्राव थांनोबा जोंनो माने इंराजि बा हिन्दी रावखौ नांथारगौ होनना नोंथाङा सानो ना साना?
सानो। माने जोङो गेलेनानैल' रोंबायानो जेन'ब्ला आरो नों सेलेक्ट सेलेक्ट बा सायख' जाबाय आरो नोंखौ गुबुन हादरावबो लांसि गोन बिनि गेजेराव नों जुदि नोंनि राव खौ रोङाबा बे इंराजि बा गुबुन हारिनि रावखौ रोङाब्ला। जों माबोरै रायज्लायहैनो बे मोनसे
गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनायासो औ औ एसे गावनि गो साननै फोरबायना हाया आरो।
हाया। जों गोसोआव मा सान्दों मा बिनो बेखौ जोङो रायज्लायहैनो हायाब्ला बे इंराजि खौथ' जेरावबो बुजियो नालाय बेनि
औ औ औ इंराजि रावा मुलुगनाङारि राव जाबाय नालाय औ औ।
औ।
ओ दे बिदिब्ला नोंथां ओ दे बिदिब्ला नोंथां ओ नोंथांजों रायलायनानै गेलेनायनि सोमोन्दो रायलायनानै मोजां मोनबाय। उम थां औ दे बिदिब्ला जों रायलायनायखौ दोनथ'नोसै। औ दे दोन थ'नोसै दे।